जाखांबाय नोंथां।
हेल' नोंथां
सानजुफुंनि गोजोन हामलाथि जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम। मोजाङानो, नोंथांना माब्रै
आंनाबो मोजाङैनो दं नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ सखयख'ना लानाय आयदानि सायाव एसे रायज्लायगोन ना?
औ औ
औ दे बिदिब्ला
जौ लोंफेर फेरबाय?
औ
हेल' ओइ मा होनो नोंनि
थ' बुंनो हाया नाथाय बे जौ माइब्रानि जौ बिदै लोंफेरदो आरो
औ औ बे माइब्रानि
औ
माइब्रानि जौ आरो जेरैबायदि जौ गोरान जौ गिसि बेफोरनि सोमोन्दै एसे खोन्थाना होनो हागोन ना नोंथाङा? औ आरो बिदि माइब्रानि
जोंनाथ' सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेयो सोलिबोखानाय मोनसे नेमखान्थि एबा ओ
जों जोंनि आबौ आबै बा आबौ आबै आयं बोराइ आयं बुरै मोननि दिननिफ्रायनो जौखौ बानायबोगासिनो
औ
ओ जौखौ जों माबोरै बानायो बुङोब्ला जों सिगाङावनो अ एमाव बिलाइ गोरलैनिफ्राय बिलाइखौ खानांगौ बेनिफ्राय जोङो अन गुन्दैजों लोगोसे बेखौ देफानानै आरो गुबुन गुबुन माबाफोर होफायो नामा बे खौ आं बारा मोनथिया नाथाय
नोंथाङा मा बिलाइ होनदों
एमाव बिलाइ
एमाव बिलाइ नङा बेयो मोखो एमाव बिलाइ जानो थाखाय बेयाव मोखोना बिलाइ थानांगोन आरो खान्थाल बिलाइ आरो बेवहाय बे मोनसे बिफां दं जेरै सिनि बिलाइ होनो बेखौ आरो आनारस बिलाइनि बे गोरलैखौ एसे एसे होजायो आरो बां द्राय नङा आरो
मोनबेसे होयो बेयाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
बे बेनो बेयाव होनायनि उम एमाव एमाव देनायनि मेन माबाया बेनो जेरै खान्थाल बिलाइ आरो मोखोना बिलाइ आरो सिनि बिलाइ आरो बेवहाय बेखौ सिनि बिलाइखौ खायसे खायसे गामिथिं राखेब बिफांबो होनो राखेब बिफां द' आरो बेवहाय आनारस बिलाइखौबो होनाय नुदों आङो एसे गोरलै गोरलैखौ आरो बोरायखौ नङा बे आनारस बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिहांनाय अ बिजौ बेखौ एसे एसे होयो आरो
जोबोद मोजां
औ बिदिनो देनाय जायो आरो एमावखौ ओमफ्राय जौ संनायनि बागै एसे बुंदो नामा नोंथाङा
बेनिफ्राय जों माइरंखौ लानानै एसे सु-सुयो सुनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ ओंखाम संनाय जायो आरो ओंखाम बायदिनो संनाय जायो एसे
औ
बेनिफ्राय बेखौ बरननानै ओ फोराननाय जायो ओ बे प्लास्टिकनि बा जेयानो जा बिदि एसे ओ गुवार लाइयावहा लानानै
औ
बेनिफ्राय बे एमाव जा एमाव मुलि बेखौ उम सिफ्रुनानै बेयाव नांगौ बाय दियै होनाय जायो
औ औ
होनानै बेखौ मोजाङै ओ आखाइजों मिलायनांगौ
औ
बेखौ मिलायनायनि ओम उनाव जा जाय ओ मा बुङो बेखौ ओम दोनग्रा जायगायाव बेखौ दोननानै ओ बेबायदिनो गोबाव समनि थाखाय लाखिनाय जायो आरो सब ओ स्नि दिन बा बेनिख्रुइ बांसिन गोबाव सम सिम लाइक मा हसेसिम लाखियो सोरबा सोरबि बेफोरबायदि आरो
नोंथाङा मा-माबायदि जौगानायनायखौ बुंदों जेनेबा
आं बारा मोनथिया नाथाय ओम नोंथाङा बुंना होलाय एसे
बिदि माने जौ बानायनायाव जौ गोरान बानायनो थाखाय बिदि सप्तासेनि बांद्राय दोननाय जाया।
औ।
उम बा सब सप्तासे बा सप्तासेनि आगोलावनो सावो मानसिफोरा बेयाव सानब्रै बा सानबा बिदियावनो सावनाय जायो दा गरम बोथोर दै गरम बोथोर ना। बे‌ गरम बो बोथोराव जौवा थाबनो जायो आरो माने जौ गोरान बानायनो थाखाय सानब्रै सानबायानो गाफि जायो आरो ओमफ्राय जेरैबायदि गोजां बोथोर बेवहाय गोजां बोथोराव एसे सम लायो आरो सप्तासे आ सिमालासे थायो दोनो आरो जौ गोरान बानायनो था
ओम
ओमफ्राय बे माइब्रा बिदैया माइब्रा बिदैखौसो बिदि दोननाय जायो आरो जेरै मानसिफोरा बोसोरफा बारलांनाय बा मास मोनसे सय मास बिदि गाहामालासे दोननाय थाङो आरो माइब्रा बिदैखौ
माइब्रा बिदैया
औ।
उम आं बेफोरनि सायाव बारा मिथिया नालाय न'आवबो जोंहा बानाया नाथाय बे बै बैसागु समाव आं बानायो अनलि बे बै समाव आन्था बानायनाय नुनो मोन मोना आङो। माइब्रा माइ खब्रानि जौ आ एबा बे माथानि जौ बेफोरखौ एसे बानायनाय जायो मानो होनबानो जोंनि बर न खर'आव बेफोरखौ नांग थारगाव बैसागु
औ औ।
बेनि अनगायै आरोबाव जौ आ गोरानखौ माबोरै बानायो आं बेफोरखौ बारा मिथिया नोंथाङा एसे बुंनानै होलाय जौ गोरानखौ माबोरै बानायो?
अ नोंथाङा जेरैबायदि बुंनानै थांबाय ओ बकार फोननाय मा फोननाय थ' आं डायरेक्ट जौ गोरान बारायनायाव फैखानोसै
औ।
जेरैबायदि जौ गोरानखौ सप्तासेखौनो हमबाय ओ ओ सप्तासेयाव जेरैबायदि सप्तासे बा सानथामाव जेरैबायदि साननै बा सानथामाव प्लास्टिकआ जेबो प्लास्टिकआव दोननाय जायोना। बे प्लासटिकआव आरै सि सिया रिसि जाबाथाय बेखौ बाल थिंबा जायखिजाया खान्था बा दोआव दिखांना दोननाय जायो आरो।
औ।
दोआवनो जेब्ला बेखौ जौ गोरान बानायनो थाखाय बेवहाय अब्ला दै होनाय जायो थोजासे दै होनाय जायो। जायो। बेयो थोजासे दै होनायाव जेब्ला बेखौ ओ सप्तासे जाबाय। सप्तासे जायोब्ला ओमफ्राय बेवहाय ओमफ्रायो बेवहाय मोनथाम थाखोथाम थायो। बे मोन सिङाव मोनसे थाबाय ओमफ्राय मोनसे गेजेराव पाइप होनाय मोनसे खान्था फिसा थाबाय आरो गोजौआव खर' थाबाय बे गेजेरनि खान्थाखौ मा बुङो आंबो मोजां मोनथिस्लाबलायलाङा मानो होनबा गुबुन गुबुन जायगा लाना गुबुन गुबुन बुङो आरो बेखौ ओमफ्राय बेवखौ बेवहाय बेनि उनाव बेवहाय बे गोजौनि खान्थायाव दै होनाय जायो आरो जेब्ला बे दैया दुङो बे दैखौ खावबाय थानो गोनां जायो आरो आरो बेखौ औ जेरैबायदि उवा लानो हायैबायदि बेखौ हाजों बा मोनसे जायखिजाया ओ हिफोरजों लिरथेनानै दोननाय जायो आरो जेरैबायदि बै दोनि सिंनि मोनसेयाव आरो।
औ
औ बेनिफ्राय बेनि गुदुंनि थाफा नांनानै बेवहाय जौ बिदै जौ बिदैनिफ्राय बेथिं जौ गोराना गबोयो आरो बे पाइपथिं औ औ
औ
बिदिनो बानायनाय जायो जौ गोरानखौ
थिगौना बे सानि दैखौ जों मानो सोलायबाय थानांगौ जे दैेया एसे दुङोब्ला जों सोलायबाय थायो।
औ सानै दैखौ सोलायबाय थानायनि जाहोनानो जाबाय जुदि बेखौ दोनबाय थायोब्ला बा बेनि बे जौ गोरानाबो एसे गाज्रियै फैयो आरो आरो गाज्रियै फैयो आरो बेवहाय जेब्लासिम थाबजानांगौ गो एसे थाब थाब गयो नालाय। सानै दैखौ सोलायबाय थायाबाथाय जौनि बे माबाया थाब गवा आरो खम खम गयो आरो आरो बेनि उनाव जौआ गाज्रि माने मोनामनाय बिदि जानो नागिरो आरो। बेखायनो बेखौ सोलायबाय थानोसै
जोबोद मोजां नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बेफोरखौ बुंफोर माने होननायनि थाखाय
औ नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि बिदिनो आलादासाव आलादा खालामो
जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो बानायो नाथाय आं इसेबां मोजां नुवाखै। अ जों ओ जोंनि गामियाव बानायो बानायनाया आं नों दाङा जाब बुंदों जे मोनथाम दैहु होनानै बानायो। बेबायदिनो नुदों आं नुनाया दै-दैहु नङा मा बुङो बेखौ ओ
बाद खान्था बिदि बुङो आरो
औ औ बे नैबे बेयाव आरो बेबायदिनो बानायनाय जायो
औ नोंथाङा जौ बिदै लोंफेर मोनलोंफेरबायना बिदि जौ गोरानफोरखौ
जौ गोरानफोरखौ मालाबा लोंफेराखै आं नोंथाङालाय
आंबो लोंफेराखै
नाथाय माइब्रा बिदैखौ लोंफेरदों माथा बिदैखौथ' बेबायदियै लोंफेराखै नाथाय आं माइब्रा बिदैखौ लोंनानै मोजां नाङो आरो गो गोदै नालाय
हो गोदै नालाय
औ
आंबो बिदिनो माइब्रा बिदैखौ मोनलोंफेरबाय आरो
नों नोंथांमोना बैसागुआव जेब्ला मोसानो थाङो अब्ला नोंथांमोना जौ लोङो ना मा
औ एसे एनै लोंबाय था नोंथां मोननिथिं
जोंनिथिंबो लोङो लोंनायालाय
औ मानो मा बर'फोरा बेनि था खायनो जौखौ संखानाय जायो नालाय माने लोंग्राबो बिदि नङा आरो जेरैबायदि नांनायनि बारा
औ
बेनि अनगायै बर'फ्रा औ
माबा बुंदोंमोन
अ जोंहा रायज्लायनाय समा जोबफैबाय औ दे बिदिब्ला नोंथां औ दोनथ'नोसै गोजोन्थों नोंथां औ